खोनादों खोनादों नोंथां अ' नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ' नोंथां दा आं बिदिनो नै फुंनि जलफान जाखोनानै एसे लामायाव थाबायबोदोंमोन।
अ' नोंथाङा खबरफ्रा मोजांना नोंथां?
खबरा बरथ'मान थिगानो थिगालाय।
औ आंनाबो गेजेरावनोसै नोंथां मोजाङैनो दं।
अ' दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंसिनालाय?
ओ जोंना ओंख्रिया?
औ।
मोनलै ना बाथोन सोमोन नोंथां।
अह।
ओ आं नोंथांजों ओ दसे ओ सावरायनो होननासो फैदोंमोन एबा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांनाव होमब्ला ओ आबाद मावनायनि एसे सोमोन्दै सोंनो नागिरदों एबा माइ आबादखौहाय बोरै गायो एबा माइ आबादखौ जों बोरै हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने गोदोनिफ्राय फारागथिखौ एसे खोन्थादो आरो।
अह ओं एसे हागोन दे हानाया। दा बुंनो थाङोबा माइ आबाद ना जोंना दैलां समाव गायो बेखौहाय फोथारावहाय। बुंनो थाङा जोंहा फार्स्टआवहाय जेब्ला बोथोरनि जेब्ला फार्स्ट अखा हाग्रोयो ओमफ्राय बेवहाय दुब्लियाव जों दै थायोब्ला होमबानो जोङो बिदिनो हाखौ जों एवगोरनानै जों बेयावनो फोमोननानै खोथियाखौ जों फोगोरनाय जायो माइसा माइ खौहाय जोङो ओरै सारसिगोन ओमफ्राय बेनो उनाव खोथियानि महर लासिगोन माने दा बुंनो थाङोबा बे जासिगोन ओमफ्राय जेब्ला खोथिया देरलाङो फुनायनि सम जायो होमबा बयबो इदिनो गामिनि मानसिफोर बा जों जमायैनो फैनानै लैहोर लैहोर जों खोथियाखौ फुनायखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय जों रंजा बाजायैनो औ बेवहाय जोंहा माने खोथिया फुनायाबो जोंना बिदिनो हाजिराबो थायो ओमफ्राय जोंना माने बदलबो होननानै बुङो ना जेरै आं नोंसिनाव गायहैगोन ओमफ्राय नों जोंनाव गायफैदो बिदिबो जायो माने बदल बायदिबो खालामो औ ओमफ्राय बुंनो थाङोबा फारागथि गोदोनिफ्राय लानानानै गोबां फारागथि जाबाय नोंथां मानो होनबा गोदो जोङो मा होनोमोनलाय दुब्लिफोरावहाय हालेवनोबा एवनो थाखाय जोंहा मोसौजोंसो नांगोल बोनाय जायोमोन बेवहाय जोबोद खस्थ' खस्थ'बो जायोमोन मोसौफ्राबो खस्थ' मोनोमोन जोंबो खस्थ' मोनो आरो बिदिनो समबो बिराद लायोमोन आरो नांगोलफोरजों जोंना हालेब्ला बिदिनो मोसौफोरजोंहाय नाथाय दायो जोंना दङ गोबांनो बिदिनो मिसिन बुस्थुजों जोङो दाना हालेवनो हासै जेरै बिदिनो दं हेन्द ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर हेलौ नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां
ओ नोंथाङा एसे अबेबा जायगा दं नामा माने एसे बाब्रा बुब्रा खोनाफैदोंमोन
अ मोजां खोनाबाय
औ दा ट्रेक्टर दङ बा हेेन ट्रेक्टर फिसा थायो जोंहा बेफोरजों जोंहा बिदिनो एवो ओमफ्राय जेब्ला जोंहा एवखाङो होमबा जों बिदिनो बयबो जों बांसिन हौवा मानसियाबो थांनानै जों आलि दानहैनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा गायनायफोराव बांसिन जोंना हिन्जावफोरा गायो आरो हौवाफोरना खामानियानो जाहैबाय जोंना माइ गायनायाव जेरै आलि दाननाय बा आलि खोनाय बा बिदिनो खोथिया रोगानानै होनाय आरो बिदिनो नांगोल बोनाय मानाय बेफोर जोंना हौवाफोरनि खामानि जायो आरो बांसिन आरो हिन्जाव हिनजावफोरनियावबा जोंहा गायनांगौ जायो बिसोरो खस्थ'आ फारनथिंजाय नायोबा फारनैथिंजायबो खस्थ' दङ जों बुंनो हाया जे बेना खस्थ'सिन होननानै आरो जोंहा जेब्ला गायखाङो माइफोरखौहाय होमबा जोङो एसे थाल लानांगौ जायो जेरैखि जोंहा हमनानै ला जोंहा बे गायनाय गायखांनायनि उनाव बेयाव दै बांद्राय थायोबा जों दैखौ आगार हरनोबो नांगोन बांद्राय दै थायोब्ला जोंहा माइआ बारा मोजां जाया आरो खमद्रायबाबो जाया
औ औ
बिदिनो जोंहा जेब्ला गायखांनानै जों बिदिनो थानानै बोथोर जेब्ला सम फैगोन होनोमबा जोंहा हानाय सम। होयोबा हानाय समावबो गोबां जों खस्थखौ नुनो मोनो मानो होनबा बेै समाव जोंहा इदिनो अक्टबर नभेम्बरफोरनिफ्रायनो जोंना बिदिनो माइया मोनलांनो नागिरो नालाय। होमबा बै समाव जोंहा गरमा थायो माने गोजां बोथोर हाबहैजोबखाया नालाय सब जायगायावहाय होमबा गोबां खस्थ जायो माइ हानाय मानाय दा जों। जेब्ला माइआ मोनो होमबा जोङो बिदिनो जों खासि लानानै थांनानै बयबो माइखौ हागोन आरो बिदिनो जमा बुथुमनानै जोङो औवा थिगल जिरनानै। बा जों बिदिनो दुरुंफोरजोंहाय माबानानै मुथा खानानै जोङो। बावखाफोरजोंहाय बाननानै लाबोयोमोन। गोदोफोराव गोदोफोर बांसिन नुयोमोन आरो बावखाजों बाननानै लाबोनायखौहाय जोङो। माइ मोननायखौहाय नाथाय बिदि खालामनानै लाबोयोबा जोंहा गोबां खस्थ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दाना जों बां सिन जोंनिखैजाय माने माइ मोनोब्ला हाखांनानै जों बिदिनो मुथा मुथा खानानै जों डाइरेक्ट ट्रेक्टर लानानै थाङो जों दुब्लियावहाय जों ट्रेक्टर दालइायावहाय जों बे माइफोरखौहाय जोङो थिखोयो डायरेक्ट थिखोनानै न'नि न'नि सिलायावहाय जों लाबोनो हायो खनसेनो गथायैनो। होमबा बारा खस्थबो मोना आरो राङाबो एथबां खरसा जाया। जानाय लोंनाय मानो होनबा जों बैफोरजों खालामोब्ला जोङो बावखाजों बाननानै लाबोयोबा गोबां खस्थ जायोमोन जों सानसे गाहाम लायोमोन मालाबा सानसेयावबो हाजोबामोन नाथाय जों ट्रेक्टरजोंबा जोङो बिराद खम समावनो जों हानायखौ जों मोनो माने नोंथां जों बिदि खालामोब्ला। बिदिनो आरो बुंनो थाङोबा माइ मारा होनायावबो जोंहा गोदो मोसौजोंसो मारा होयोमोन दा बिराद समबो लायो मोन आरो मेंनायबो फैयोमोन जोङो गिदिंबाय थानाय थाबायनाय नाथाय दाना जों माइ मारा होनो थाखा यबो जोंहा हेन्द ट्रेक्टर बा ट्रेक्टरजों जोङो माइखौ मारा होनो हायो। बारा एथबां खस्थ जाया नोंथां आं मोनथिनाय बायदिबा आरो जोंनिखै जायो दा होननोबो हाया सब जायगायाव दाबो बिदि नङा दासिमबो जों गोदोनि बायदियैनो माबायो। जायगा लायै जायगा नाथाय जोंनियाव माने जोंना दा एसे एडभान्स जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खस्थआ एसे खमायलांदों। जेरैखि जाया औ दा बुङोबाथ खोथ थाया जोबनो थाङा आंबो बुंजोबबा जानाय नङा दा नोंथांनिफ्रायबो एसे आं खोनासंनो लुबैदोंमोन दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ माइ आबाद होनोब्ला थ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोंना माइ आबाद खौ जोङो दैज्लां समाव मावनाय जायो जोङो दा जेरै जोङो दा दैज्लां सम नङा होमबा नोंथां। ओ बयबो बेबायदिनो दैज्लां समावहाय जों माइ आबादखौ जोङो गायनाय नुनो मोनो। जोङो दा जोंनि ओनसोलावथ गोबां सुबुंफोरा माने माइ गायनो हमबाय। आं नोंथांनो माइखौ एबा माइखौ बोरै गायो एबा माइखौ बोरै फोनानै गायो नोंथांनि एसे फोरमायनो सान्दों आं ओ जोङो माइ एबा जोङो खोथियाखौ जोङो ओ माइ एबा जों बेखौ सोमनानै जों सानथामसो बेखौ दोननो नांगोन अब्ला जों सानथाम सो दोननायनि उनखां उनावहाय जोङो बै गाजा बेरहोनांगोन गाजा बेरहोब्लासो जोंना बै ट्रेक्टरजों एवना दोननाय एबा खारायनानै दोननाय बेखौ जोङो एवग्लि जोङो दै थाब्ला जोङो बेयाव फोनो हायो एबा ओ जों गोरान फोनायखौबो जों नुनो मोनो। बाट जोङो गोरान फोयोब्ला जोंनि खोथिया जोंना गाज्रि जानो चान्स थायो।
औ
जोंहा गिसियै फैयोब्ला एबा गिसियै जों गायोब्ला जोंनि आबादाव निस्सय मोजां जागोन जोङो बेबायदिनो जों आबाद गायनाय समावहाय जों गोबां ओ सुबुंफोर एबा लाइमोन ओ सुबुंफोरखौ लिंनानै बिबायदिनो गायनायखौ जों नुनो मोनो गोदोथ' जोङो बेबायदि हाजिरा हुजिराजों गायनायखौ जों नुनो मोनामोन ओ बेबायदि सावरि जालायनाय गावजों गाव हेफाजाब होनायसो जों बांसिन जों नुनो मोनोमोन। बाट दानिया ओ बिराद माने सोलायबाय आरो ना हाजिरानो ओ खोथिया फुनायावबो मुथिस हिसाबनो मोनसेयाव दस थाखा बेबायदि माने गोबोद माने रांनि माने फैबाय आरो रां रांनि बेलायाव फैबाय। आरो दायो गोबां माने इजि जानानै फैबाय जोंनि थाखाय जोंनि आबाद मावनायावहाय गोबां बेबायदिनो मेसिनफोर ओंखारबाय जेरै ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों जों दसे समनि गेजेरावनो जोङो बेबायदि एवखुबला बायनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोङो बेबायदिनो माइ गायनो थाखाय गोबां माने इजि गोरलै जानानै फैबाय आरोना नोंथां। आरो जोङो ओ बेबायदिनो माइ गायनोबो हायो जों मेसिन ओंखारबाय माइ गायनायनि ट्रेक्टरनि जाहोनैनो जोङो गोबां बेबायदिनो मेसिनफोरखौ बायनाय जायो जेरै जों खोनथिनाय‌ माने हानाय माइ बरननायबो जों खोनसेनो माने नुनो मोनो मानो होनबा खनसेनो दाइरेक्ट माइबो हाखाबाय माने दाइरेक्ट माने दाइरेक्ट माइ गखाबाय आरो ना माने बेबायदि मारा सारा होनो नाङा। दायरेक माने खनसेनो माइल' दाइरेक ओंखारखाबाय बेबायदि जों नुनो मोनो गोदोथ' बेफोर बेफोरबायदि जों नुनो मोनामोन गोदोहाय ओ बिदिनो मोसौ मोसौजोंसो जों जोबोद खस्थ'नि गेजेर जों जोङो मारा होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला मानसियाबो खस्थ' मोनोमोन जों मोसौजों मारा होयोब्ला जों मानसियाबो थाबायफानांगौ जायोमोन। जों बेबायदिनो गोबाव सम लायोमोन आरोना मारा होनो दाथ' ओ बेबायदिनो गोबाव सम लाला गोदोथ' बेबादिनो सानसे साननै सानथाम मोसौजों बिराद गोबाव लायोमोन दा माने दाथ' बेबायदिनो एक घन्टा दुइ घन्टानि बिथोरावनो गोबां माने मारा होनो हायो जों ओ बेबायदिनो सुबुं माहारिया बेबायदिनो गोबां मेसिनफोर बायनानै बेबायदिनो गावनि ओ एबा फैसा खामायनायनि ओ थाखै एबा गावनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय गोबां बिदिनो ओ लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला मेसिनफोरा जोंनि थाखाय मोजांबो जादों ओ जोबोद ओ जों खौ इजि एबा जोंनि आबाद मावनायाव गोरलैयैनो जोंहा खस्थ'नि आ खस्थ' मोनै जादों बेनि थाखायनो जोङो ओ मोजां मोनदों सुबुं माहारिफ्रा ओ गोदोथ' बिराद खस्थ' मोनोमोन दायो बांद्राय बेबायदि खस्थ' मोनला। ओ मोसौजों हालौ नांला एबा जों ट्रेक्टर जों एवो नङा होमबा नोंथां मेसिन सिनानो मावखाजोबो आजिखालि बांसिनानो आरो फैगोन जेनेरेसनावथ' मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाला ओ दा बुंनोथांङोब्लाथ' जोबनो थाङा बाथ्राफ्रा ओ नोंथाङा बिदि आङो दसे सम मोनायनि थाखाय नोंथांखौ ओ गोजोननाय थाबाय एबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांसिम नोंथाङा आंनो बेबायदि मोजां ओ सोलोंथाइ एबा आबादनि सायाव खोनथानायनि थाखाय नोंथांखौ ओ जोबोद ओ साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथांनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों दा नै जोहा समाबो जानानै फैबाय दे अब्लालाय।
औ दे।
उ